औ औ गोजोन बेलासे नोंथां ओ नोंथांजों आं मोननैसो मा होनो गोनांथार खोथानि सायावसो सावरायनो हरदों जेनेबा जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनायनि सोमोन्दै ओ रायलायनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन आं नोंथां
अ नोंथां
उम नोंथाङा फोरमायग्रोना आं फोरमायग्रो नोंथां औ औ औ जेनेबा आङो बे बर'नि दोरोङारि ओ दानाय लुनाय गान्नाय जोमनायनि सोमोन्दै आङो मा होनो फोरमायनो सानदों आरोना आं गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माबायदि सोलाय बोनो हमखो बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो सानबाय बेनो जाहैबाय गोदो गोदाय मा होनो जोंनि बर' माहारि एबा जोंनि हारियाबो मान होनदों माखासे दानाय लुनायबो दं आरोना जोङो गावसोरनो गावनो गाव दानानै एबा मा होनो गानबोदोंमोन आरो गोदोहायथ' जोङो बुंनो हागोन जों नै दानि बायदि गोनोखो मुगानि जों माखासे मेसिननि बायदिनो ओंखारनाय एबा दिरुननाय गाननाय जोमनाया गैयामोन उम गोबां बिबांनि गैयामोन दंनाया दंमोन खिन्थु गोबां बिबांनि गैयामोन आरोना जोंनि जोंनि सम गोदोनि बे जोंनि बर' समाजाव आरो उम जा आ बिसोरो मा खालामोमोन माने इन्दि खुन्दुं लानानै माबा मोनसे मा होनो ओ थुलानि खुन्दुंफोरखौ जों बिसोरो मा खालामो मोन उम बख'नानै एबा लुयोमोन आरोना आरो बिदिनो हाजो आगर फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब आगर बिदिनो आखा हि माबा माबि बिदिनो गोबां आगरफोर दङ आरोना बिसोरो गावसोरनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय खौनो बिसोरो लायोमोन आरोना आरो बिसोरो रंखौ माबायदि खालामोमोननो मैफ्रायनि रं एबा मानिबा बिबार मानिबा बिलाइ मानिबा फिथाइ बैफोरजों मा होनो देग्लिनानै बिसोरो मा होनदों खुन्दुाव रों रं सोमनानै माने रं जाहोनानै बिसोरो दानानै गानोमोन आरोना गोदोहाय माने गासिबो न'खर न'खरा साल खुन्साखौ साल खुन्थाखौ जों नुनो मोनोमोन आरोना उम बिसोरो मा होनो आर'नाइफोरखौबो बिसोरो गावसोरनि न'आवनो दानानै ओ गानोमोन एबा लायोमोन आरो जोमग्रा पास स्राफोर लायोमोन आरो मा होनो बिदिनो उम दखना थाबाय गामसा थाबाय आरो सादोर बिसिना सा दोरफोर थाबाय बेफोरखौ बिसोरो मा होनो न'आवनो दानानै न'आवनो मा होनदों बिसोरो बाहाय बाहायोमोन आरोना गोदोनि समाव आरो उम उम दानाय लुनाया बेनोसै नोंथां आरो दंबावो जेनेबा दानि मुगायाव माबायदि सोलायबोनो हमखो बेफोरबायदि दानाय लुनाया दानि मुगायावथ' जों बुंनो हागोन बेफोरो लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय दानि सेंग्रा सि सिख्लाफ्रा एबा उम माखासे सुबुंफ्रा मोनथिनो मोनला आरोना माबायदि माखौ सालखुनथिया होनो मा खौ मा होनो थान्दै होनो बेफोरनि सोमोन्दैनो मिथिनो मोनला आरोना बिसोरो लासै लासै गोमाबोनो हमबाय एबा सोलोंनानै लाबोनो रोङासै एबा सोरबा गोसो होला सोर सोरनिबा बिमा बिफाया थिनला बेफोरबायदिजोंनो बिसोरो लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय आरोना जोंनि बे गोदोनि दोरोङारि बे दानाय लुनाया लासै लासैनो गोमाबोनो हमबाय दा जायबा जाय सोलोंनानै लानाया लादों जायबा जाय सोलोंया सोलोङासै बेयो लासै लासै गोमाबोबाय बेबायदि गोमानायनि जाउनावनो जोङो गोदान मुगानि बे गोदान मेसिनजों दिरुन जानाय दख'नाफोर गामसाफोर आर'नाफोर गस्लाफोर बेफोर बेफोरखौ मा होनो बजबनानै लानो गोनां जादों आरोना बैफोरो बैफोरखौ ला लानानै जोंनि बे दानाय लुनायानो गोमालांनो हमबाय आरो ना गोदान गोदान मा होनो मडेल होनांगौ जेनेबा स्टाइलफोर बेफोरो जोंनि गेजेराव लासै लासैनो फैनो हमबाय आरोना बिनि थाखायनो जोङो बै आरो ओम जोङो बांसिनानो दा गा साखौ गान्नायखौ जों नुनो मोनला जेरावखि थां स्ला जों लंपेन्ट गस्ला बेफोरखौ गाननानै जों थांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जों बिदिनो जोङो ओ मा होनो ओ हिनजाव माहारिफोरखौ जोंङो बेफोरबादिखौ गाननाय खौ बांसिन खौनो दा नुनो मोनो आरो ना लंफेनफोर ग फिसाफोरखौ जों गाननायखौ नुनो मोनो गोदोनि समाव मा होननानै होननानै बुङोब्ला गोदोहाय मा होनो जेरावखि थाङा अफिस जा स्कुल जा माबा मोनसे खामानियावनो जा बिसोरो मा होनो गामसाखौसो सिगां गानोम आरोना गामसा दख'ना बिसोरखौ गाननानैसो बिसोरो थांनाय जायोमोन एबा बेरायनाय जायोमोन आरोना नोंथां गार थ' दा जों बुंनो थांगोन जोङो आलदा आलादा दड्रेस थाजोंसै जोंहा स्कुलनि थाखाय एक्सट्रा अफिसनि थाखाय एक्सट्रा बेरायनायनि थाखाय एक्सट्रा आरो अबावबा मा होनो ओ थाङोब्ला एबा माबा खामानि मावोब्ला जोंहा बेयाव ए आलदा आलादा गाननाय जोमनायसो थासै आरो ना नुनो मोनसै गोदोहायथ' बेफोरबायदिया गैयानोमोन होनजायो मानो होननानै बुङोब्ला गोदोहाय जोंनियाथ' मिथिखायो माबायदिमोन जोंनि गोदोनि जो समाजा मा होनो बांद्राय देभलप नङामोन आरो मा होनो गोदोसोनाय हारि होननानै बुंनांगौमोन आरोना जाय जोंनिया दा लासै लासैनो जौगाबोनो हमबाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों माखासे ओ गिदिर गिदिर सुबुंफ्रा जोंनि बे हारिखौ एबा जोंनि माबाखौ मा होनो धोरोमखौ जोंनि बे माबा मा होनो ओ बे गाननाय जोमनायखौ लासै लासैनो जानाय लोंनायखौ' सुद्रायै सुद्रायै दा मा होनो गोनोखो मुगायाव नैबाव मोजांबो जानो हमदों आरो गाज्रिबो जालांनो हमदों होननानै आं बुंनो हायो आरो ना नोंथां जायो मोजांङा मोजां आरो गाज्रिया गाज्रि बेफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो जोंनिनो ओ जोंनिनो हाबा होननानै बुंनांगोन आरोना जों दा बेखौ फोथायनानै लाखिनाया गोनांथार जानानै फैदों बेनोसैै आंनि नोंथां नोंथांनि बुंनांगौआ नोंथाङाबो दा फंनैसो बुंलबानो जाबाय नोंथां
औ नोंथां दा नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायबाय जेन'बा जोंनि गोदोनि बर'नि ओ सोलिबोनाय माखासे हारिमुवारि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ माबोरै दायो मायो दा बे ओ जोंनि बर' आइजोफोरा नैबे जोंनि बर'नि हारिमुवारि दख'ना गामसा सिमा सादोर इन्दि खुन्दुंजों दानाय जि बेफोरखौ बिसोरो गोदो गावसोरनि आखाइजोंनो दायोमोन बे सैथो आरो बिसोर दानाय समाव मा ओ जेन'बा आगर एरोमोन नालाय आगर एर जेनेबा गावसोरनि खाथिजों मा थां बा अख्रांआव दाउ बिरदों नामा बा बिफां बिलाइ बा बिदिनो मिथिंगायाव जा नुदों ओ बिखौनो बिथांमोना गावसिनि जिआव आगर एरखांङोमोन आरो। बे आगर एरखांनायाव ओरैबायदि बिथांमोनहा आखा फाखामोन। बिसोरो जेखौ गोसो बेखौनो एरनो हायोमोन दा बिथांमोनहा ओरैबायदि जेन'बा
औ।
जोङो बेखौ बुंनो हागोन आजिखालिथ' नोङो ओ मा होनो जेनेबा जोङो माखासे क्लासफोर बा माबाफोर सोरजोंबा सोलोंनाय बेफोरबायदि सोलोङाबा जोङो आगर एरनाय माबा एरनाय बिदिखौ रोङा आरो नाथाय गोदोनि दिनाव बर' आइजो फोरा गावस सोरनो गावसोरनो एकदमबारे ओ गावसोरनि गोसो गोरबोजों सोलोंनाय एकदमबारे जेनबा गावसोरनि गोसोखौ गोसोनि साननायखौनो जियावनो बेरखांहोजोबनो हायोमोन आरो। दा बेयो मोनसे जोंनि बर' आइजोफोरनि जोबोर गोग्गाथाव बाथ्रामोन दा आथिखालिथ जोङो ओ मिस नारिजोंसो जों दानायखौ नुनो मोनसै दा जोंनि आखाइजों दानाय जि आरो मि मिसिनजों दानाय जि बेयाव जोंहा गोबां माखासे फारागथि खौ जों नुनो मोनो आरो गान्नायनि खेथ्रआवबो जोंहा जोङो बे ओ फारागथिखौ नुनो मोनो आरो दा जोंहा आखाय जों दानाय जिया एसेबाबो गाननो मोजां एखदबारे मा होनो ओ मा जायो जेनेबा हिनजावफोरा गाननो ओ एसे मोजां मोनो आरो जेनेबा ओ जि मिसिनजों दानायफोरा जोंहा ओ बिदिनो बबा बबा पलेस्टारफोरखौथ जों आखाइजों दानो हाया मेचिनजों दायो दा एफोरखौ जों गोलोम बोथोराव गाननो हाया आरो गोलोम बोथोराव गानोब्ला मा जागोन ओ जोङो बेखौ गोलोम बोथोराव गानोबा जोंहा ओ बां बे एखमबा गोलोम फाय जों बौज्रिदनाय बा देहायाव जोंहा माबा मोनसे प्रब्लेम जानो हागौ आरो दा बिदिनो जेनबा गोदोनि दिनाव बर' आइजोफोरा गावस गावसिनि आखाइजोंनो गावसिनि न'खरनि थाखाय गाव गाननो थाखाय दायोमोन। दा बि गाननो थाखायल दाया बिसोरो ओ बाजाराव फालांगि खा खालामनो थाखायबो दायोमोन आरो। दा फालांगिखौ माबारै खालामोन होनबा दा गोदोनि दिनावथ जेनेबा जोंनि गेजेराव सोमावनाय माबानाय बिदि गैयामोन आरो रां खामायनायनि जोंहा जेबो आलादा खामानि बा बै समाव उम्म जोङो गाैसैबो खामानिखौनो जोङो ज खौ जों मावलायनानैसो होखायो दा जों बेयाव माखासे सावरि जालायनाय मानाय बेखौ नुदों आरो जोङो बेयाव ओ गावजों गाव फैसा लालायनाय जे बेखौ नुनो थाङामोन दा बेखायनो बर' आइजोफोरा मा खालामोमोन गावनि नख खराव एसेब्लाबो थाइसे थाइनै रांखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिसोरो मा ओ जि दानानै जि बा गामसा बा सादोर बा बिदिनो सिमाफोर बेफोरखौ दानानै बिसोरो बाजाराव फानोमोन आरो बा न'आव गावसिनि गामियावनो फानलायोमोन।
दा
आ जिख गोदोनि दिनाव दखनाफोरा एथ दाम नङामोनबाबो ओ बिथांमोना जा थाइसे थाइनै मोनो बेजोंनो बिसोरो थाव संख्रि ख्रि बानलु न'खरनि जानायाव हेफाजाब होयोमोन आरो। दा बेयो जोंनि बर' आइजो ओ बर' आइजोफोरखौ एसे मोजां थासारियाव लाबोदों। बा जोङो रां खामायनायनि मोनसे ओ गोरलै थासारि लाबोदों दा जोङो जि दानायाव गोबां खस स्थ मोनो जों बेखौथ मोनथिखागौ जेनबा जोङो जि दानो थाखाय जोङो दान मोनसे गाहाम सम नांगौ। दा बिथांमोनहा बेयावनो बे दान मोनसेयाव गावसिनो दुखु बुस्थुखौ बावगारनानैबाबो ओ गावसिनि गोसो गोरबोनि साननाय हनाय मिजिं बेफोरखौ गावसिनि जिनि आगराव ओ ओ जिनि आगराव दिन्थिनानै बा लाबोनानै बिथांमोना गावसिनि जि खौ मोजां रोखोम ओ दिहुनोमोन। दा आजिखालि जोङो आखाइजों दानाय जिखौ जोङो गोबां राङाव फाननो हायो। दा गोदोनि दिनाव जेसेबांमोन दानि दिनाव जोंना आखाइजों दानाय जिफोरनि बेसेना बांसिन। बा मेसिनजों बानायनाय जिनि ख्रुय जोंनि आखाइजों दानाय जिनि बेसेना बांसिन मानो होननानै बुङोब्ला आखाइजों दानाय जिया गाननोबो जोबोर मोजां आरो गाननायाव जेबो हेंथाबाबो उसुबिदा सोमजिया। दा बेनि थाखायनो जोङो आखाइजों दानाय जिखौ बायनांगौआव जोंहा गोबां रां थाङो। ओ दा बिदिनो आजिखालिबो बर आइजोफोरा माखासे उइभिंनि गेजेरजों उइभिं जाय जायगायाव जोङो जि दायो। बेबायदिनो जिखौ दानानै ओ गावसो नि गामियाव बा गावसिनि लोगोफोर ज जानानै जिखौ दानानै बिसोरो फाननानै मोनसे ओ गावसिनि न'खर बा रां खामायनायनि बा गावसोरखौ ओ समाजाव ओ गोजौ थाखोआव थानो हानायनि एसेबाबो बिथांमोना रां खरसाबो दिहुन गासिनो बे फानै फानै। दा बेनो आरो ओ जोङो जोंनि दोरोङारि बा जोंनि हारिमुवारि माखासे मुवा बेसाद फोरजोंबो जोङो रांफोरखौ आरजिनो हायो जों खालिबो बेयाव माखासे ओ गावनि ओ दुखु दाहा खस्थ' बेफोरखौ
ज्राब दोन्थ'नानैबाबो ओ जोङो रां खामायनायनि लामाखौ नागिरनांगौ। जायनि गेजेरजों जोङो ओ जोंनि ओ इयुनाव बा न'खराव जोङो थायसे थायनै रां खामायनानै जों बिदिनो गावजों गाव हेफाजाब होलायनो हायो जाहाथे। दा जोंहा नोंथां समाबो जाबाय अब्ला जोङो
औ औ औ नों ओ नोङो गोजोन्नाय थाबाय नोंथां फोरमनायनि थाखाय दे बिदिब्लाना ना।
औ दे नोंथां।